अ खोनादों खोनादों नोंथां।
दिनै ओ बर'फोरा ओ जिब जुनार फिसिनानै न'खर खुंलांनाय नि सायाव रायज्लायनोसै नामा नोंथां।
अ अ आथि अ अ गोदो माबायदि गोदो माबायदिमोन दा माबायदि बे आद हायनो सायाव रालायनो होनबा नोंथां अ होमबा नोंथाङा जागायग्रोदो।
थां नंगौ जोंहा बर'फोरनि बिदि जिब जुनार फिनाय माने दाउ अमा लानाय होनोबा जोंहा गिबियावनो दाउजों अमाजों होयो आरो। मानो होनबा दा उजों अमाजोंखौ जोङो बर'फोरनि मोनफ्रोमबो न'खरावहाय गामि ओनसोलाव आरो बेखौ जों नुनो मोनो आरो। अमाजोंहाय अमाजों जोंहा गोबां माने ओ हेफाजाब मोनो होनना बुङो अमा लायोबा। माने बै जेब ब्ला रांनि आंखाल जायो बै समाव फानब्रबनो हायो। नंङा होमबा नोंथां बेजोंहाय बिराद जथेस्थ' जायो होननानै बुङो आरो। जेरै दा अमाखौ जोंहा ओरैबायदिबो लायो सोरबाया अमा बुन्दि लायो फिसाफोरखौल' फानबाय थांनो नङा होनबा नोंथां फिसा फानै फानै बो माने अमा फिसा फानै फानैबो फैसा मोननो हायो। आरो बेजोंनो न'खर सं संसार सोलिलांनायावहाय जथेस्थ' माने सोलिलांनो हायो आरो बिनि जे अमा फाननायनि फैसा मोननायजों बेफोरजों जों नुनो मो। आरो जोंहा अमानि आदार होननानै बुङोबा जयबो जौ मावखायो नालाय मानसिफ्रा जौ मावखानायनि बैनि आदारजोंनो माने फैसा होनांनाय नाङा आरो।
अफ्रि अफ्रि अ
औ अफ्रिखौ होयो गुन्दैजों लागायनानै आरो थास'बो रुनानै था बे माबाफोरजोंनो रुफानानै गुन्दैजों लागायनानै होयो। माने बेवहाय जोंहा माने बारा फैसा गारनांगौ गैया। होननानै बु़ङो आरो बेनिखायनो जोंहा बांसि मुलाम्फा थायो होनना बुङो आरो अमाखौहाय गोदोनि मान सिफ्रा आरो माने जथेस्थ' माने बेखौ अमाखौ लानानै अमा फिसा फानो बेनि उनावहाय माबा मा होनोमोनलाय अमाखौबो जेनेबा फानो डाइरेक्ट गोदानानै गावबो फानहैयो मालाबा समायफोर मोनबा आरो औ औ औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां ओमफ्राय बिदिनो दा फैलायबाय अमा औ दाउ फैलाय दाउखौथ' जोंहा गोदोनिफायनो बे जोंनि एंगार हायि मोनसे माबाखा दाउआ थाफाखायो जेराव बर'फोर थायो बेहाय। दाउखौ नंङा होमबा नोंथां
औ नंगो नोंथां।
दाउखौहाय जोंहा बिदैबो फानो दानिया। गोदोथ' बिदै बिदि फानामोन जों दानि माबाजों रुजुयोबा बिदैबो फानो आरो दानिया दाउखौहाय ओमफाय दाउसा फिसाबो फानो सोरबा जोलै नां गौबा लानानै थाङो। सोरबा मालाबा फुजानि थाखाय नांगौबा बेखौबो लानानै थाङो नङा होमबा नोंथां? बेफोराव मेलला रां खामायनो हायो आरो ओमफाय दाउ बिम दाउ खौ मेला रोखोमै फानो। बेनि उनावहाय जोंहा फैगोन माने बोरमा बोरमाखौबो जोंनियाव गामि ओन सोलाव जथेस्थ' लायो।
अ नंगो नोंथां।
बोरमाखौ लायो बोरमाखौहाय जेरै माने बेबो माने फैसा खरसा थाङा आरो माने बोरमाया माने इसे एनै खानांगौ आरो सोरनिबा सोरनिबा जा गामियावथ' खालायनाङा माने फिफां गिदि दिर देरखानायफोरावथ' हगारना होबानो जायो नङा होनबा नोंथां? बेफोरावहाय माने बारा फैसा थाङा आरो। बिराद माने मुलाम्फा जायो आरोखि। बेफोरावहायबो जेरावहाय इनभेस्टमेनआनो गै खाला नालाय। खालि माने बेवहाय इनखामल' दंसै होननाय जायो आरो। बारा खस्थ'बो गैला इभेन टाकायोमोन। बोरमाफोराबो जथेस्थ' माने माबा मोजां माने मा होनो सुबिदा दं आरो मा ने न'खर खुंलांनायावहाय हेल्फ हेफाजाब होयो आरो।
नंगौ नोंथां औ।
दा मोसौखौबो जों लायो नङा होमबा नों थां मोसौखौबो जों लायो औ औ मोस मोसौखौ लायो बिनि उनावहाय खोनादों ना नोंथां?
खोनादो खोनादो नोंथां।
खौबो लायो मोसौखौ जोङो गाइखेर गाइखेरबो फानो सोरबा सोरबाया माब बाब्रै माबा जुदि गाय लायोबो दंबा बिथांमोनहा जथेस्थ' माने सानफ्रामबोनि खरसाखौहाय मोनबाय थानो हायो आरो। गाइखेर फाननानैनो नङा होमबा नोंथां आरो नोङो औ मोसौखौबो आरो नोङो देरबा थाय फाननो हायो। बुन्दाफोर खौहाय माने औ हालुवाफोरखौ औ हालुवाफोरखौहाय बेफोरखौहाय नोंगौ नंगौ नोंथां दा नोंथांमोननिथिं मारै सोलियो जेनेबा बेफोरबायदि दाउ अमा लानानै फिसिनानै न'खरफ्रा मारै नोंथाङा दे एसे नोंसिनिथिंखौ फोरमायलाय।
गामि आरो गामि गफा सोंथार जों गोदोनिफ्राय नुबोनाय बायदिबोलाथ' गोदोथ' दा-दाउ अमाफोरखौ बांसिनानो ओ न'आवनो जानो थाखाय फिसियोमोन। बांसिनानो एख एग्गो गोदो गोदाय।
नंगौ नंगौ नोंथां।
गोदो गोदाय बेफोर दाउ अमा फिसिनायाव जेबो ओ खरस जायामोन। फैसा थाङामोन नोंथाङा बुंनो होब्लाथ' जौ जौ जों जौ सोंबोला बिनिफ्राय जोङो मोनो अफ्रिखौ मोनो आरो लोगोसे जों माइ सौबोला गुन्दैखौ मोनो। माने जेबोखौनो बायनाङा दाउ अमा फिसिनोब्लाबो। जों दाउफोरनि थाखाय माइ फोर माइरंफोर माखासे दंखायो। बायनो गोनां गैखाया बिसोरनि आदारनि थाखाय। आरो न'नि आग्लायनाय जानायफोरखौ ओंखाम आग्लायनाय फोरखोबो दाउ अमानो होनो आंखाल गैया जेबोनो आंखाल गैयिखायनो गोदो गोदाय अमा दाउफेरनोल फिसियोमोन बर फ्रा हाबा हुखायाव ओ जानो थाखाय बिदिनो मागो दमासि बि बैसागु हराव जानो थाखाय बेनो बांसिन फिसियोमोन नाथाय फायै फायै गेजेर ससेनिफ्राय बेफोरखौ फालांगिरि खालामनाय जाबाय जोंनि बर सुबुंफोरा बांसिना फालांगिरि खालामनो हमबाय अ-अमा फिसिबाय अमा फिसिनानै फिसा जागायबाय जागायना फिसाफोरखौ फालांगि खामबाय लोगोसे आरो जोंनि बर फोरनि गेजेराव अमा फालांगि खालामा हाथाय बाजाराव अमा दानग्रा फानग्रा खारबाय ओ बेफोरबायदिनो दा आथिखालाव बेफोरबायदिनो दा ओरैनो सोलिबोबायदों आरो आथिखालावथ दाउ अमा जा गोबां बिगियानारि आयदादो फिसिनाय नुनो मोनो आरो आथिखालावथ बांसि नानो जोंनि गुबुन लेबफोराव दिहुननाय बिगियानिफोरा जोंनि अमा दो आरो गुबुन अमादो माबा खालामनानै ए खालामना औ खालामनानै दिहुननाय जेरैबायदि हेमसियार दं रानि दं बेफोरबायदि गोबां जाथिनि अमा अंखारबाय। आरो बेफोर बिगियाननि आदोब देनाय अमाफोरा थाबनो देरो। बे थाबनो देरनायनि थाखाय जोंनि बर'फोरा बांसिन आथिखालाव बे जोंनि लकेल अमाखौ फिसियालासे बे हेमसियार रानि अमाफोरखौ फिसिनाय होन बांसिन मुलाम्फानि थाखाय आरो लोगोसे दाउफोरखौबो बिगियानारि आदबदों आदार होनानै मुलि होनानै थाब देरोहोयो फिसा दावदै प गोबां दिहुनो फानो। बिदिनो आरो गोदो गोदायथ' दाउफोरखौ न'आव जानो आन्थाल' बि बेफोरबायदि नुगोन आथिखालाव फालांगि खालामनाय गोदिर गोदिर फार्म बानायनाय नुनो नुनो मोनो बर'फोरखौ फार्म बानायो लोगोसे अमानि फार्म आथिखालथ' बर' जोंनि बर'फ्रा गोबां अमानि फार्म खुलिदों। सोरबा मुलाम्फा जादों गोबाङानो सोरनिबा अ एसे एनै लस जादों। बिसोरनो बेफोरबायदि सोलिलांदों आरो अमा फालांगि खालामो अमा फिसा फोर हाथाइ हाथाइ जोंनि बर'खौ फालांगि
नंगौ नंगौ नोंथां।
ओ लोगोसेथ' जोंनि बर'फ्रा ओ बोरमाखौथ' एसे खमखौ नुनो मोनो। जोंनि बर'फोरनाव बोरमा फिसिनायखौ नाथाय दं आरो दंसाबो जोंनि बर'फोराव दाउ दाउ मानिसाय एसे खम बोरमा फिसिनाया आरो जोंनि बर'फोरा गोदो गोदाय बोरमा जाना बारा मोजां मोनामोन बेनिखायनो बारा फि जाया मानो हाखाफोरासो जायोमोन बोरमाखो बुंनो थाङोब्ला नाथाय दाउ अमा हांसो जों हांसोबो थायो जों बर'फ्रा फालांगि खालामनो थायाबाबो हांसो जानो आन्था न'आव फिसियो आरो माब्रै माथाम माबबा दसथा गाहामल थायो जानो आन्था बेफोरखौनो खौनो लोगोसे मोसौ मोसौथ गोदो गोदाय गोबां नुनो मोनोमोन बयनिबो बर'नि न'खर खराव मोसौखौ नुनो मोनो नाथाय फायै फाफै आथिखालाव जों मोसौखौ नुनो मोनला गोबांनि न'खरावनो मोसौ गैला आरो आथिखालावथ आबादारिफोरनावथ मोसौआ थाथारनांगौ हालुवा मोसौ नाथाय आथिखालाव आबादारिफोरनावबो हालुवा मोसौखौ नुनो मोनला जों
नंगौ नंगौ नोंथां
ट्रेक्टर‌आरिजों हालेवो मोसौनि खामानि गैला एनेखा फिसिनाय खम खमखोनो नुयो जोंनि बर'फोरनाव सोरबा आथिं आथिखालाव एसे जाय जाय मोसौखौ फिसियो बर'फ्रा मुलाम्फा जादों ओ मोसौखौ फाननो हाबाय लोगोसे नों गाइखेर आरिखौ फाननो हाबाय गायखेरनि बेसेनाबो गोबां बेफोरबायदिनो फालांगि खालामनो आरो लोगोसे जोंनि बर'फोरा बे अमाफोरबायदि जेरै हाइब्रिद दं बेफोरबायदि औ मोसौफोराव हाइब्रिद अखारबाय आथिखालाव जेरै होनबा जोंनिया ओ जारसि मोसौ माबा मोसौ बेफोर बेफोर बायदिखो फिनानो गाइखेर मोजांङै बेफोरखौ फिसिनो हमबाय जे लकेलनिख्रुइ आरो आथिखालावथ' नोगोर सोहोराव थानाय सुबुंफोरनि न'थ' मोसौ बोरमाखौथ' नुखाला जों गामि गफायाव जि दंङ गामि गफा औ नुनो मोनो बा गामि गफायाव दाबो जायगा दं मोसौ मोसौफोर खानो
नंगौ नंगौ नोंथां आं औ दा औ नों नंगौ नंगौ नों बुंनाया जेरै दा माने जार्सिफोरखौ फिसियो नंङा होमबा नोंथां बे दानि गोदानावहाय बे बेखौ जों नुनो मोनबाय ओ बिराद माने जारसि मोसौ बो माने माबासो थायोबाथाय न'खर खुंनायावहाय बिराद गोरलै जायो आरो सामफ्रामबोनि खरसाखौ थानाय आरो
अ
बे फैसाखौहाय बाहायजोबनो हा बाहायजोबनोथ हाखाया माबा गाहाम मोसौ थाबाथाय गाइखेर फानानानै जथेस्थ मोनो बेखौहाय माने जोङो औ
आथिखालाव माने बरफोरा जेखो ओ खहससिन मोनो बेखोनो मावग्रा जाबाय जोंनि बरफोरा। अ अ जोंनियाथ ब ओ ब बरफोराथ दाबो बेनो आरो जोंनि गासैबो दाबो जोंनि बर गामि थांबोला जों बांसिन अमा दाउखौ अमा दाउ हांसो फिसिनायखो नु खागोन जोंनि बरफोरनाव, अ गोदो गोदाय जेरैमोन दाबो अमा फिसि नाय बे बेफोरबानो सोलिबाय दं सोरबा माथाम माब्रै सोरबा फिसिदों सोरबा फ्राम खुलिदों सोरबाम ओ बेफोरबायदिनो आथिखालाव आरो आथिखालाव एसे मा होनो दो आथिखालाव दे बेसेन बांबाय दा आथिखालावथ नों औ बयबो बर नखराव आथिखालावथ जो जौवारिखो संला बेफोरनि थाखाय ओ जौ सं ओ संग्रा सुबुंनिफ्राय उफ्रिफोरखो बायनो गोनां जायो आरो गोबाङा आबाद मावा बि फोरनिथा गुन्दैफोरखौ बायना लाब नो गोनां जायो, बेनिखायनो आथिखालाव बारा मुलाम्फा मोननायखो नुला माने।
नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंगौ औ औ।
ओमबाबो माने नो नखर सलायनो आन्था ओ थाखाय बर' आइजोफोरा जोंनिया मा होनो बेफोर दाउ, अमाखो फिसियो फिसिदों गथ' गथायखौ फोरोंदों।
नोंगौ नोंगौ नोंथां आतसा नोंथां
खालाव बेफोरबायदिनो
उम उम नोंथां होमबा दिनै जोङो समाबो जाबाय नोंथां, दोनथ'नोसै नामा नोंथां ना?
आह हा नोंथां?
समाबो जाबाय एसे
अह दोनथ'नोसै ना नोंथां गोजोनथों नोंथां गोजोनथों।